खोनादों हेलौ नोंथां
हेलौ हेलौ
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय औ नोंथां नै दा बावैसो जाखांनानै जिरायनानै दं आं नोंथाङालाय
माबा बागानाव दं थालेर बागानाव
आबाद मावो नामा औ आं
थोलेर बागान बानायनाया
दा नोंथाङा बाय फोरमायनो हागोन नामा थालिर आबादखौ माबोरै मावनाय जायो बा माबायदि आदब बाहायनानै मावनाय जायो औ जागोन दे फोरमायनो हागोन। औ दे फोरमायलाय अब्ला नोंथां दे अब्ला खोनासंदो
गिबियावनो जोङो थालेर गायनो थाखाय
ओ जोङो बुरजा बिबांनि हायाव गायोब्लाथाय जोंना मुलाम्फाया साबसिन जायो आरो बेनि थाखाय जोङो हाखौ ओ एसे बुरजा बिबांनि नांगोन ओ गिबियाव ओ थालेरखौ गायनो थाखाय जोङो ओ थालिरनि उम जि फुलि-फुलि नांग्रोगोन बि फुलिखौ नोंथाङा माबेयाव मोनगोन होनोब्ला नोंथाङा बे बेखौ सोरनिबा
ओ लाबोनो हागोन नङाब्ला ओ सो ओ गुबुन जायगाफ्रावबो ओ लानानै फैनो हागोन जेरै बेंगल बेंगलाव लानानै फैनो हायो बेंगलनि थालिरा जोबोद मोजां जायो बिदि लानानै फैनो हागोन बिनि उनाव नोंथाङा ओ बेखौ गायनो थाखाय गिबियाव नोंथाङा हाखौ थेक्टरजों मोजाङै उम आलेवनानै ओ हालेवनानै लाग्रोनांगोन हालेवनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव
जे थालिरखौ नोंथाङा बेसेबां जान्थायाइनि गेजेराव गायगोन बेसेबां फुट गोजानाव गायगोन बेखौ नोंथाङा जखा लानानै गायोब्ला मोजां जायो मानोना बांद्राय ओ थालेरा रोजोब रोजोब जायोब्ला सान्दुं नांहैयाबा माने बियो मोजां जानो नागिरा आरो बे बिनि थाखायनो
ओरैनो द' फुट बा ओ बा फुट नि गोजानाव गायोब्लाथाय मोजां जायो आरो बिदि जानथायाइनि गेजेराव गायोब्ला बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला उम थालेरखौ फुलिखौ लाबोयो लाबोनायनि उनाव नोंथाङा ओ बे जे हा एवदोंमोन बे हा हा एवनायखौ माने एसे था जाय-जायगायाव गायगोन बे जायगायाव एसे ओरैनो उम मोथावरि बाय दि माने एसे हाखौ गोजौ बानायनांगौ आरो इसे गोजौ गोजौ बानायदो इनि उनाव ओ बेनि उनाव नोंथाङा जि थालिरखौ गायनो थाखाय हाखर खुरदो हाखर खुरनानै नोंथाङा बे हागराव थालिर जि फुलि लाबोदोंमोन बेखौ ओ गायै गायै होदो आरो गायनानै होखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव ओ मा होनो दै होना नों दै होनो नांगोन एसे ओरैनो गाय-गायगोदानाव ओ हाया जुदि गोरानब्ला आरो हा गिसिबाथ' दै होलायनाङा ओ बेनि उनाव नोंथाङा जि ओ बिनि सोरगिदिं जि हाग्रा गोरलै गोरलै जेनेबा नाङै हाग्राफोर रज'यो। बै हाग्राफोरखौ नोंथाङा ओ सानफ्रामबो जेब्ला बे हाग्राया रज'यो अब्ला नों बे हाग्राखौ ओ फुनानै होबाय थानांगोन साफा खालामबाय थानांगोन आरो आरो जेब्ला ओ जेब्ला बे थालिरा ओ मो थाम दान बा ब्रै दान जानानै जेब्ला देरबोनो हमनानै बिलाइफोरा ओ बाराय नो हमो अब्ला बै बोराय बोराय बिलाइफोरखौ नोंथाङा दानै दानै होनांगोन आरो जाहाथे बिफाङा ओ खस्थ' मोना। माने बिलाइ बांद्राय थायोबा बिफाङा गिलिर जायोब्ला ओ बिलाइआ गिलिर खालामो। ना बियो बिफांखौ खस्थ' होयो आरो बिनि थाखाय नोंथाङा एसे बिलाइ बोराइ बोराइखौ दानै दानै होयोबा मोजां जायो आरो बिदिनो नोंथाङा बेयाव एसे हासारनिबो गोनांथि जायो। थालेरा। हासारखौ माबोरै होयो होनोब्ला जे थालिर बिफां थालिर बिफांनि सोरगिदिं एसे ओरैनो से फुट गोजानाव सोरगिदिं नोङो फिसा ओरैनो आखाइ आखाइ आसि मोनसेसो गोथौ सोरगिदिं हाखु हाखर जावनानै लानांगोन बै हाखराव नोंथाङा जे हासार जेरै इउरिया ओ पटास पसपेट एम'फ्लिमाइट बायदि बायदि हासारफोरखौ नोंथाङा ज' लगायनानै ओ इ हाखरनि सोरगिदिं होनांगोन आरो इसेसे ओरैनो बांद्राय फिफांनि गुदि याव होयोब्ला बिफाङा थैनो नागिरो बेनिखायनो बिनि सोरगिदिं एसे से फुट गोजानाव होयोब्ला मोजां जायो आरो। माने रोदाया बोहरो गोजाननिफ्राय ओ बिनि उनाव जेब्ला हासार होखाङो ओ अब्ला बियो ओ थालिरा ओरैनो नो मोजां जाबोगोन ओ बेनि उनाव नोंथाङा ओ मा होनो ओ थालिराव दैखौ खननै सोयोबा मोजां जायो ओ मा होनोमोन ओ जि बिफां जि बिफाङा जि फिथाइ होगोन फिथाइ होनायसे मालागै नों नोंथाङा खननै दै होब्ला मोजां जायो आरो थालिर बागान सिङाव दै सोयोब्ला। ओ बिनि उनाव नोंथाङा जेब्ला बिफाङा ओ मा होनो
ओ बिबार जे मैखुन खुननो हमो मैखुन खुमनो हमोब्लाथाय नोंथाङा जि थालिराथ' ओ गोबां फांसेनि फांसे गायनायनि उनावनो गोबां गाजा बेरोना गोदान गोदान ओब ओ खिलिहरो ओ बे खिलिनायफोरखौ नोंथाङा गिबियाव दोननो नाङा जेब्ला ओ फांसे बिफां गायजेननाय बिफाङा ओ मैखुन खुननानै फिथाइ लायो अब्लासो नों नोंथाङा फांसे गोरलै बिनि गाह सेराव ओ दोननांगोन आरो माने जेब्ला नोंथाङा बै थालिर ओ फिथाइखौ दानो दानखांनायनि उनाव नोंथाङा ओ जे बै बे जायगायादि ओरैनो थागोन बेखौ दानोब्ला
बिदि जाहाथे थाया बिनि थाखाय नोंथाङा ओ गुबुन फांसे गोरलै ओ बिफांखौ दोननो नांगोन आरो जेब्ला थालिरा फिथाइ ओंखारो बिनिफ्रायनो जाहाथे फिथाइखौ दाननाय लोगो लोगो बे फांसे गोरलै बिफाङा थाहैफिनो बेबाय बिदिनो नोंथाङा ओ थालिरखौ ओ मा होनो बिद मोनसे जे बिद मोनसेयाव ओ द'जौ बा स्निजौसोम रां मोननो हागोन आरो होमबा सम लायो सम। जेरै जोङो फुजा बोथोराव फानोब्ला थालिरनि दामा गोबां जायो।
अ
बिदि बोथोराव जोङो ओ स्निजौ द'जौ बिदि रांखौ मोनो आरो आरो थालिरनि मादाव साबसिन जि फालांगियाव साबसिन होनोब्ला जोंहा मालपक थालिर ओ मालपक फख थालिरानो साबसिन होननानै माबा जानो मा होनो आबाद मावजानाय जायो आरो ओ‌ बिदिनो जोङो ओ उम जेब्ला थालिरा मा फानो‌। फुजा बोथोर गैथ'वा एब्ला ओरैनो जों जेनेबा नोंनि थालिर फिथाइया रानानै मोननायनि सम जाहांबाय ओ‌ उमफ्राय नोंहा बेयाव ओ मा होनो दाम खम जायोब्ला फुजा बोथोरा एसे खाथियाव फैगौ जायोब्ला नोंथाङा बै थालिर बागाननि सिंङाव दै सोना दोन नांगौ ओ दै सोना दोनोब्लाथाय बै थालिरा फिथाइया थाब मोना आरो जेनेबा नोङो बेखौ एसे गोबाव समसिम दोननो हागोन आरो। दै सोनानै दोनोब्ला बिफां बागानबारियाव दै सोनानै दोनोब्ला गोबाव समसिम बाहायनो हागोन। ओ बिदिनो गोबां आबादारिफोरा बिदि गुबुन गुबुन आदब बाहायनानै गोबाव समसिम थालिरखौ
ला
बिदिनो ओ जोङो गुबुन गुबुन जायगायावबो साप्लाय खालामहरो ओ जेनेबा ओ बेंगलावबो हरो जोङो आरो जेनेबा ओ मा होनोमोन गोजान- गोजान जायगायावबो हरो जेरै ओ मुस्लिमफोरा माबा रजा जायोब्लाथाय जे बेयाव मुस्लिमफोरा जेबो जाया बे जायै टाइमाव बिसोर फिथाइ- सामथायाइल' जायो अब्ला जोङो ओ बिदि बोथोरखौ नायनानै जोङो ओ उम मा होनो फालांगिखौ खालामनाय जायो आरो।
औ नांगो नामा नोंथां?
सोरगिदिं बेखौ जिब - जुनारनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बेरना होनानैबो दोननांगोन आरो नोंथाङा‌।
ओ बेखिनियानोसै नोंथां नोंथाङाबो मायबाफोर आबाद मावो नामा?
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जेरै ओ थालिर आबाद मावो आंबो बेबायदिनो गय आबाद मावनाय जायो आरो
औ - औ अब्ला नोंथाङाबो दे गय आबाद मावनायखौ फोरमायलांदो?
गायनानै फिथाइ - सामथाय मोननाय बेनिफ्राय मुलाम्फा मोननायखौनो जों बुंनो हायो आरो। गय आबादखौ माबोरै मावो होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावनो गय आबादनि थाखाय जोंनो हा नांग्रोगोन हाखौ जोंनो मा नांगोन जोंनि थाखाय हाखौ जोङो हायेन ओनसोलखौ जों लायोबा मोजांसिन जायो जोंनाथ' गया ओरैनो जौयैन ओनसोलावबो जायो जानाया फ्राय जोंङो हायेन ओनसोलावहाय बांसिन बिबांनि बा मोजां फिथाइखौ जोङो मोनो आरो। बेनिखायनो गिबियाव जों हाखौ लाग्रोनांगोन हानि माबाया जोंना माबायदि जानांगोन होनबा एसे बालासिया सिदोबमा जानांगौ आरो। बिदि ओमफ्राय जोङो बिदिनो बेखौ मा बोथोराव गायो होनोब्ला जोङो गयखौहाय आ जोङो इसे मा होनोन गोरोम बा गरम बोथोर आरोबा बारा गुदुंद्रायबो नङा गु सिदोबा समाव बे समावहाय गायनाय जायो आरो नोंथां बैसागो समावहाय जेरै जों बुंनो हायो बे समाव गायनाय जायो जों गयखौ माबोरै गायनाय जायो होनोब्लाथाय जोङो गिबियावनो नै जे गय फिथाइ मोजां गुननि गय फिथाइखौ जोङो बासिना लानांगोन जाहाथे जों गय फुलि खालामनो हायो। बे गय फुलिखौ जोङो गिबियावनो हाखौ गुरै खालामनानै बे गय फिथाइ मोजां गुरनि गय फिथाइखौ जोङो जावायनानै लाग्रोनांगोन जायखौ जोङो फुलि बानायनो थाखाय बिदि जाबायखांनायनि उनाव गया जेब्ला इसे जौखांबोनो हमो। अब्लानो जोङो गयखौ खेबसे फिन बोस्लायनांगोन आरो बे फुलि जावैनायनिफ्राय फुलि जावैनायनिफ्राय बोस्लायखांनायनि उनावहाय जों ओ जेब्ला जौवो हमना ला जोङो ओरैनो थाय ब्रै फिटसो जायो गया बा बा फिटसो जायो अब्लाथाय जोङो बे गय बे खौहाय गायनो हासिगोन आरो गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो हाखर जावनानै लाग्रोनांगोन। बा हाखर जावनो थाखाय जोंहा माबायदि खालामनांगौ ओइ हाखर जावनायनि सिगाङावनो जों गिबियाव आलि खोनानै लाग्रोनांगौ जाहाथे गया दै मोना आरो ना बांद्राय दैै थायोब्ला जोंहा गया थयो नालाय बेखायनोों जोङो एसे हाखौ गोजौखोखांना लाग्रोसिगोन गोजौ खोखांना लाखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बिनि सिगाङाव थालिरबो गायना लानो हायो थालिर गाय गायना लायोब्लाथाय हाया एसे मोजाङै जिबा बिदोमै थायो आरो जिबा हानि जिबा बेनिखायनो थालिर गायनाया मोजां बेनि उनाव जेब्ला गया जोङो गायो हाखर जावनानै हाखरखौ जोङो ओरैनो जेनेबा गयनि रोदाखौ एसे खोबजासिम जोङो जावनांगौ आरो बारा गोथौद्रायबो जावनो नाङा बेजों लोगोसे जों हाखर जावनायावनो जों गोबोर हासारफोरखौ होफानांगौ जाहाथे गया थाबैनो मोजां फिथाइ होनो हायो बेनि उनावहाय जों मा खालामगोन ओ जेब्ला गयखौ गायबाय गायनायनि जोंहा जानथायाइ थानांगौ गया। जुदि खाथि खाथि गायोब्ला जोंहा गयनिखौ मोजां फिथाइ मोननाय जानाय नङा आरो आरो गोजान गोजान गायद्रायोब्लाबो जोङो माने हायावहाय माने नांगौ रोखोमनि गय बिफांखौ जों गायजोबनो हायाबो जानो हागौ माने गेसे जागोन आरो। बेनि थाखाय जोङो ओ दाइन फिट बा जि फिट गायनायनिफ्राय फांसे बिफांखौ गोजान गोजान जानथायाव जोङो गायनो नांगौ आरो। जुदि नोंथाङा बे ओ गय बिफांनि सिङावनो माबाफोर आबाद मावनोबा नों थाङा जि फिथसो ओ जान्थायाव गयखौ गायनो नांगौ। बेनि उनावहाय जेब्ला गया गायखाङो उनाव जुदि थालिर दंफांफोर गायना लादोंमोनब्ला गया जेब्ला जौखांबोनो हमो अब्ला बेफोर थालिर दंफांफोरखौ खौ नोंथाङा दानफायजोबनानै होनांगोन आरो। जाहाते गयाव साननि बि दुङा मोजाङै नाङो आरो गया थाबैनो जौखांबोयो। थिग बे बायदिनो ओ माखासे समावहाय जोंहा गया माखासे बेमारफोर जायो। बे बेमारफोराव जों मा खालामनो होनोब्लाथाय ओ माखासे जेनोबा ओ हासार जेरै अ जोङो मा मोनगोन गोबोर हासार बा जिबियारि हासार होनना बुङो जोङो बेफोरखौ जोङो गुदि गुदिफोरावबो हैबाय थानांगौ जाहाथे गया मोजाङै भिटामिन मोना जौखांबोयो मोजां फिथाइ होयो बेनि उनाव माखासे जोंहा ब्लाडफोर नां नाय जायो। बे ब्लाडफोर नाङोबा जोंनो मा बायांगौ इउरियाफोर होनांगौ माखासे ब्लाइड नांनायनि मुलिफोरखौ जों होनांगौ आरो। आरोहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला गयाव मोनसे बेमार दं जाय बेमारा गयनि सिङावनो माने बिनि उदै बाहागोआव मानि गेदेरल' जानानै थायो बेखौ जोङो बिदि जायोब्ला मा खालामनांगौ बेखौ हा खावनानै होनांगौ हाखावना होयोब्ला बेयो मोजाङै ओंखारबोफिनो आरो। थिग बेबायदिनो जोङो उम गयाव सम सम ओ बोथोरखौ नायनानै जेब्ला बोथोरा गुदुं जायो अब्ला बेफोर समावहाय जों मा खालामनांगौ ओ गुदुं माने गोर गोरान बोथोर होनना बुङो गोदान बोथोराव जोङो दै होनां गौ बे गय आबादाव। दै होयोब्लासो माने गय आबादा मोजां जाबोयो। बेनि उनावहाय जुदि गय आबाद फोथाराव बांद्राय बिबांनि दै थायोब्लाबो बे दैखौ जोङो जावग्लायनानै एंगार हरनांगौ आरो। बिदिनो जोङो गयनि माबाखौहाय ओ स्नि बोसोरसोनि उनाव द' बा स्नि बोसोर बेनि उनावहाय जोङो गयनि फिथाइखौ मोननो हायो आरो बे स्नि बोसोरनि उनाव गय या थायो फिथाइ होयो। बेनिफ्राय जोङो फिथाइखौ फाननानै गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो जेरै हास बाजार हासाइ बाजारफोराव फानहरनो हायो। जोङो गयखौहाय ओ ब्रैजिबा बाजि मोनसे केजियाव ब्रैजि बा बाजि राङाव जोङो फानहरनाय जायो अब्ला जोङो जौसे केजियाव जोङो गयखौ बा रोजाखौ जों मोननो हागोन आरो जुदि बाजि राङाव फानोब्लाथाय से केजियावहाय। बिदिनो गोबां सुबुंफोरानो गय आबाद मावनानै आं बायदि सोलिगासिनो दङ। ओ जोंहा गयनिजों माखासे मुवाफोर दिहुननो हायो जेरैहाय गयनि जि आथा बे आथाजों जों गाबबो दिहुन नाय जायो आरो बेनिफ्राय ओ गयखौ जोङो माखासे जेरैहाय गुदखा खालामनाय माबा